औ
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
अ बोरै खबरा नोंथां?
ओ मोजाङानो आंना
मोजां अ ओ नोंथांजों ओ नोंथाङा सम दङब्ला आं नोंथांजो माने मोनसे टपिक नि सायावसो बाथ्रा रायलायनो सानदोंमोन आरो।
औ सावरायनो हागोन दे।
अ जोंहा ओ मिथिंगानि सोमोन्दै एसे सावरायनो नामा नोंथां?
औ सावरायजागोन दे नोंथां सावरायजागोन।
अ ओ जोंथ' नोंथां मिथिंगा होनबा ओ सुबुं माहारिनि थाखाय जों मिथिंगाखौनो जिउ होनाय सान
औ औ।
होननानै जों साननानै लानांगोन। ओ जोंहा गोदो गोदायनिफ्राय जोङो नुबोदों बे बुहुमाव मिथिंगा बे बिफां लाइफां बायदिसिना गोबां ग्रोम ग्रोम दंमोन। ओ नाथाय नैबे दा जाबायदि थासारि एबा बुब्लि सोलिदों बेयाव माने दा जोंनो नांगौ बाय दियै ओ बिफां लाइफां मिथिंगाफोरखौ जों नांगौ बायदियै जौगाहोनो हायाखै एबा जोङो गोग्गो लाखिनो हायाखै। बेनि जाहोनाव गोबां ओ आबहावा गेब्रेंनाय फोरबो जों नुनो मोनो। ओ जोंहा बे आबहावाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय जोंहा गोबां मावनांगौ खामानिफोर दं जेरै बिफां लाइफां गायनाय ओ जाबोर जोथोर खौ बुथुमनानै जायगा फोसाबनाय ओ बायदिसिना दै गेब्रेंनाय बायदिसिना खौ जोङो ओ फोसाबनाय राहाखौ जोङो बयबो लानांगौ
औ औ।
बिदुं बांनाय बायदिसिना ओ गोबां जेंनाफोरखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ। ओ गोदो गोदायनिफ्राय गोबां जेंना जाबोनायखौ मिथिंगायारि जेंनाफोरखौ जों नुनो मोनदों। ओ जोंहा बिफां दानफायनाय बे मोनसे ओ जोबोर गिदिर जेंना जानानै फैबाय आथिखालाव। ओ जों गोबां बिफां लाइफां दानफायनानै ओ बायदिसिना न' लुनाय, बिल्डिं बानायनाय, लामा सामा बानायनाय ओ बेफोरबायदि गोबां उद्योग कारखाना बानायनायफोरखौ जों नुनो मोनगासिनो जायनि जाहोनाव ओ जोंनि बुहुमाव बिफां लाइफां गैयैनि जाहोनाव बिदुं बांनायखौ जों नुनो मोनदों। ओ जोंहा सरकारा ओ सोरखारा जोंहा बे बिदुं बांनाय एबा आबहावाखौ गोग्गो लाखिनो जोंहा बिफां गायनाय हा बाबो लाबोदों नाथाय आं बेखौ आं एसेबां ओ थार होननानै साना मानोना गोबां सुबुङा
औ।
बिफां गायनो होनाय बेबादि सोरखारा रां मुलाम्फा होनाय बेफोरबादियाव गाव मिथिं गाखौ गोग्गो लाखिनो होननानै गावनि गोसोजों आं मावनायखौ नुनो मोना आरो। ओ बेखायनो जों बयबो गोसो होनानै बिफां लाइफां गायनांगौ। ओ आरो जोंनि खाथि खाला ओ दै गेब्रेंनाय बायदिसिना प्लास्टिक बथल बेफोरबायदिखौ जोङो मोनसे रिसाइकेल खालामग्रा जायगायाव बुथुमनानै हरनांगौ आरो बेफोरबायदि साखोन सिखोन लाखियोब्ला जोंनि आबहावाया सिगांनि बायदि निस्सय जाफिनगोनखौ आं सानो। ओ गोबां फोराव दासिमबो गोबां लेथ्रा जिनिस आरो बिफां दानफायनायखौ गोबां नुनो मोनबोगासिनो जोंहा ओ रोजा रोजा बिफां दानो नाथाय जोङो ओ फांसे फांनै बेबायदि गायोब्ला जों मालाबाबो आबहावा खौ गोग्गो लाखिफिन्नो हानाय नङा आरो नोंथां। मोनसे जोबोर गिदिर जेंना जानानै फैबाय दा बेनिखायनो जों बयबो ओ बुहुमनि मानसिफोरा बिफां लाइफां गायनाय आबहावाखौ गेबेङै लाखिनाय बेफोरबायदि खामानिखौ मावनांगौ होननानै आं सानो। ओ‌ जोंहा बिदुं बांनाया बो बेनि जाहोनावनो जादों आरो दा गोबां उदुग कारखाना ओ बायदिसिना ओ धुङा ओंखारनाय उद्दगनिफ्राय धुङा बायदिसिना ओंखारनाय बेफोरबायदिजों जोंहा बिदुं बांनाय एबा जोंहा थासारिया मोजां जां जायो बेफोरबायसिनो जेंनायाोमगासिनो द बेखायनो आं सानो बयबो बेखौ आङो बयनिस सिमबो खावलायो आरो आं गोबां सुबुंफोरखौनो थुलुंगा होबोदों ओ आं नोंथां मोनसे ओंथि सोंनो नागिरदों नोंथांनि जा ओनसोल ओ नोंथांनि ओनसोल लाव थासारिया बोरै जोंनिख्रुइ दायो गोबां ओ बिदुं बांनाय बायदिसिना जेंनाया गोबां नुजानो मोनदों आं नोंथां थांनि ओनसोलनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैदों आरो आरो नोंथाङा मा राहा खालामनानै बेफोरखौ बोरै फोसाबनो हागोन बिनि बाङाय बायदिसिना आबहावा गेब्रेंनायखौ नोंथाङा एसे बुंथिना होबानो जाबायना नोंथां।
औ औ औ नोंथां जोंनि माने गिबियावनो जोंनि बे बिदुं बांनायफोरनि जाहोनानो जादोबा आरो मिथिंगानि माने बेफोर खहाफोर जानायनि गुदि जाहोनानो जादो सुबुं माहारि बांबोनाय होननानै बुंनांगोन गिबियावनो माने सुबुं माहारिया जे जौगाबोदों आरो बांबोदों माने जोंनि जायगानि गोबां गोनांथि जानानै फैयो आरो बेनि गेजेरजों जा सुबुं माहानिफ्राय गोबां गेस ओंखारनोबो हायो ओंखारो नालाय बिनिफ्रायबो जोंहा मिथिंगायाव गोबां गोहोम खोख्लैनायखौ नुनो मोननाय जायो। बेनि अनगायैबो जोंहा इदिनो माने गोबां जायगा फोर माने ओरैनो स्कुल कलेज मानसि जेसेबांनो बांदों इदिनो माने स्कुल कलेज बा न बायदिसिना गिदिर गिदिर माने बुस्थुफोर बानायनांगौ जायगाफोर माबा नांगौ जायोना दारिमिनफोर बा गोबां कलेजफोरखौ माने गिदिर गिदिर जायगा जायगा बानाय जों नुनो मोनो जायनि जाउनाव माने जोंहा गोबां बिदिनो दंफां लाइफां बिदिनो दानफायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेनि जाउनावबो जाहा माने बिदुं दुंनाय बा जोंनि आबहावा गुबुंले जानाय बेफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो। जाउनाव माने बेफोर दंफां दानफायनायनि थाखायनो बिदुंफोरा आरो ओरैहाय माने खायफा खायफा जायगायाव बेफोरनि थाखायनो माने एसिड रेन जायो होननानै जों खोनानो मोननाय जायो आरो। आरो बेनि अनगायैबो बुंनो थाङोबा जोंहा माने जोङो माने फोसाबनांगौ होननानै बुङोबाथ' जोङो माने जों फोसाबनो लानो लायो नायखौ बुङोबा जोङो ओरैहाय माने फांसे दंफां दानानायखौ नुयोबो माने फांसे दंफां दानोबा जों फांनै दंफां गायनायखौ जों माने लाहार फाहार खालामनांगौ बा जों फारि दंफां गायनांगौ आरो इयुनाव जाहाथे माने बिदुं बांनाया जाहाथे उनाव इयुनाव माने सुबुं बांबो बाबो माने खहा खालामा बेफोरनि थाखाय जों माने बेफोरखौ खालामनांगौ जानानै फैयो आरो खालामनांगौखौ आं सानो आरोना बिदिनो दा गोबां जायगायाव नुनो मोन्दों जानो हागौ नोंथाङाबो अबेबा बेलेग गुबुन हादोरफोरावथ ओरै माने लामा रड बाय प्लास्टिकनि बुस्थुफोरा गलिनानै गलिलांगासिनो बिदि खुलिनायफोरखौ जों खोनानै मोननाय जादों जायनि जाउनाव गोबां सुबुंफोराबो थैलागासिनो दं बेफोरबायदिखौ खोनानो मोननाय जादों आरो जोंनि ओनसोलफोरजोंबो बिदिनो गरमनि जाहोनाव माने थैनायखौ जों नुनो मोननाय जादों बिनि गिबि जाहोनाव जों माने मिथिंगाया थाबो जोंहा बिदि गुदुं माने इमान दुंथाया जाया होननानै जों सानो आरो जाउनाव जों माने दायो गोबां सम सुबुं जानायनि गेजेरजों गारि मथर गोबां सालायनायखौ नुनो मोनोना बेनि गेजेरजों जोंहा मिथिंगायाव गोबां गुबुंले सोमजिनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जाय माने जों ओरै पेट्रल बाहायनायखौ जों नुनो मोननाय जायोना गारियाव ओरै उखुन्दै गनाय बेफोर बेफोरनि जाहोनावबो जोंनि मिथिं बेयाव माने गोहोम खोख्लैयो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा ओरैहाय मा होनो टाउन सहरफोराव गोबां इदिनो माने मा दाखोर दाला गारनो जायगा गैया इदिनो नाला फोराव बिदिनो जाथि माने जमा मोनसे जायगायाव दोनथुमनानैबा इदिनो नालाफोराव गारनानै माने जायगाखौ लेथ्रा खालामनायनि गेजेरजों माने इनि माने खुब दै गोदौनाय बेफोरनो बायदि बायदि माने गेस ओंखारनायफोरनि गेजेरजों माने मिथिंगायारिखौ जों माने मिथिंगायाव जमायना खैफोद गोग्लैनाय बेफोरबायदि गोहोम ख्लैनाय बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो बिदिनो माने बेल' नङा सु सुबुं माहारिनाव बियो माने गोबां गोहोम खोख्लैयो होननानै जों साननो हायो आरो उनाव माने जों बिदिनो लेथ्राफोर बुस्थुफोर खौ जों माने खाथि खाला गारना लायोबा मोनामनायनि गेजेरजों आरो मोनामनायनि गेजेरजों ओंखाम एरि जा हायि जानानै फैयो बाइ इदिनो मोनामनायनि गेजेरजों जों गेस्ट्रिक जायो बाय इदिनो मोनामनायनि गेजेरजोंनो गोबां इदिनो मोदोमाव देहाफोराव माने होमबा खहा खालामनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो इदिनो आरो बारजों बारहावाफोरजोंबो थांफानायखौ जों नुनो मोननाय जायो नालाय हा
औ औ नंगौ
जोंबो थांफानायखौ जों नुनो मोननाय जायो नालाय फोरावबो माने गोबां माने इदिनो देहायाव बिदिनो मानलु मानला बेफोरबायदिखौ जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो ना नोंथां
नंगौ नंगौ औ खोनादों नोंथां
बिनि अनगायैबो बिनि अनगायैबो जोंहा ओरैबायदि नुयो दायो माने अबा इदिनो हाजोफोराव माने दंफां एदि बा इदिनो खायफाया माने दंफां दाननानै बिदिनो फालांगि खालामनायफोरनि जा आवबो जोंहा बिदिनो माने मिथिंगाया एसे बिदिनो माने दंफां लाइफाङा गोमालांनायखौ जों नुनो मोनसै आरो गोदोहाय जेरै गोबां माने दंफां लाइफांखौ जों नुनो मोननाय जायोमोन गामिफोराव माने गोबां लामा लामाफोर गाव माने बिदिनो माने गोदोहाय थ बुंनो थाङोबा ओरै लामाफोर माने हाग्रा दंफां बेफोरबायदि गोजा मोन होनना खोनानो मोननाय जायो आरो जाय समाव जोंनि आजै आजौमोनहा माने थायोमोन बे समाव माने दंफां लाइफां हाग्रानि हाग्राजों बुंफबनाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोननाय जायोमोन आरो जोंनो गुबै माने आरो जों बिदि दं बिफां लाइफांखौ दानफायनानै बो जों माने गोबां खहा खालामनायखौ नुनो मोननाय जायो जेरै जों माने जुग मानसि निल' खहा नङा आरो जिब जुनार बेफोरबायदिनोबो जों खहा खालामनानै होनाय जों नुनो मोनो। इदि जायो आरो जायनि जाउनाव बिसोर दंफांफोराव माने बिदिनो सायहा नागिरनानैसो थायोमोन। बा बिदिनो दंफांफोरनिफ्राय आदार बिदिनो जाग्रा आदारफोर बिदिनो गोबां माने जाग्रा मुवा बेफोरबायदिखौ माने फिथाइ सामथायाइ थायोमोन नालाय दंफांफोराव ओरैहाय जोंहा माने मोख्रा होनना बुंगोन जायखौ जों मोख्राफोरा माने बिदि जायो याव माने दंफां दंफां थानाय थायोमोन बेफोर माने जोंनि जायगाथि माने गोबां खमायलांबाय गोदोहाय माने मोखारा इदिनो गोबां बुसथु जिब जुनार इदिनो मोसा लख्राफोरखौ जों हाग याव जेराव दं बे थानायखौ जों नुनो मोननाय जायोमोन आरो दायो माने बेफोरखौ जों नुनो थां थांला बेफोरबो खमायलांबाय बे दंफां दानफायनायनि जाउन आरो बिदिनो बिद दुंनायनि जाउनफोराव बिसोरनि जिउआबो माने गोमालांनायखौ जों नुनो मोननाय जादों आरो बेनि अनगायैबोथ' बुङोबा गोबां बिदिनो बिदुं दुंनायनि बागै गोबां मिथिंगानि बागै गोबां बुंनो हायो नोंथां जोंहा समाबो जाबाय नालाय नोंथांजों माने बेखिनियावनो सावरायनानै माने नोंथांजों सावरायनानै गोबांखिनिखौ आं माने मिथिनो हाबाय बाइ नोंथांजों माने बेखिनियावनो आं माने जोंनि बे दसे सम माबा आयदानि सायाव सावरायनो होननानै
औ औ औ दे नोंथांनिसिमबो जोबोर जोबोर साबायखर थाबाय।
औ दे नोंथां